खोनादोंना?
हेलौ
औ
हेलौ
औ औ खोनादों
औ
औ खोनादों खोनादों औ हेलौ नोंथाङा खोनादों औ औ खोनादों औ खोनादों
औ औ दायो बिदिब्ला आङो बेखिनि समाव बर' समाजाव औवा आरो दंफांनि बाहाय नायनाय बिनि सोमोन्दै खावनो सान्दों नोंथाङा हागोन ना?
औ
औ बिदिब्ला आं जागायनोसै औ बिदिब्ला आं जागायनोसै आ बर'फ्रा गोदो गोदाय गोदो गोदायनिफ्रायनो आजै आजौमोननि समनिफ्रायनो मिथिंगा बिखायाव थानानै जिउ खुंबोनाय मिथिंगा मिथिंगा बिखायावनो थानानै ओ गावसिनि जिउखौ दैदेनबोनाय मोनसे हारि नङा ओमबा
औ औ नंगौ
बर'फ्रा बेबायदिनो मिथिंगायाव थानानै मोजां मोनो ओ मिथिंगानिफ्राय मोननाय बायदि मुवा बेसादफोरखौ गावनि जिउ खुंनायाव नांगौ महरै बा नांगौ जिनिस महरै बाहायबोदों ओ बेबायदिनो ओ बर'फ्रा ओ औवाजों माखासे ओ गावनि जिउआव ओ नांगौ जानाय मुवाफोरखौ बानायदों ओ दंफांजोंबो बेबायदिनो गावनि नांगौ मुवा जिनिसफोरखौ बाहायदों बेबायदिनो ओ औवाजों ओ न'खराव बाहायनाय बेबायदिनो हासिब ओ बेनि उनाव गिसिफ बेनि उनाव सान सान्द्रि बेबायदिनो न' बां लुनायावबो जों औवाखौ बाहायबोनाय नुदों
औ औ औ औ
बेबायदिनो दंफांनि बेलायावबो बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो नांगोल बानायनाय जुंगाल बानायनाय ओ बेबायदिनो सिखा रुवा बानायनायाव ओ बायदि दं बिफां लाइफांफोरखौ बाहायबोदों न' लुनायावबो जों बाहाय नुदों नङा होमबा दा आङो नोंथां खौ बिनि सोमोन्दै बर'फ्रा जे औवा आरो दंफांखौ बाहायो बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो होनो थाखाय आं नोंथांखौ बेखिनि समाव बुंहरनाय जाबाय
औ गोजोननाय थाबाय। नोंथाङा आंनो बेखिनि समखौ होनायनि थाखाय। ओ बर'फोरनि जि औवा आरो दंफांनि बाहायनाय, बा औवा आरो दंफांनि जि बिफाव बेखौ जों बाथ्राजों बुंनो थाङोब्ला बुंनानै फोजोबनो हानाया गोब्राब। आ थेव अब्लाबो नैबे समाव आं ओ बे आयदानि सायाव बाथ्रा बुंनो सानदों ओ बर'फोरा औवा आरो दंफांखौ न' लुनायनिफ्राय जागायनानै ओ न'खराव गोनांथि जानाय बायदिसिना फिसा आइजें आयलाफोर बा न'खराव गोनांथि जानाय जायखिजाया जे मुवा-बेसादफोरखौ बैफोरबादि ओ औवा आरो फांनिफ्राय गोरलैयैनो गावनि आखाइजोंनो दोरोंखान्थिजों बानायनानै लानायखौ जों नुबोगासिनो दङ। बिदिन्थि बादि जों बुंनो हायो न'नि खुन्था बानायनायनिफ्राय लानानै न'नि जेवरा बानायनाय न'नि उखुम मुदा बानायनाय ओ न'नि दरजा बानायनाय ओ बिब्दिनो ननि मो ख्रा खावलाय न'नि खामि बेफोरबायदिनो न' बानायनायाव गोनांथि जानाय जेसेबांखिनि फिसा फिनला आइजें आइलाफोर दङ ओ बेफोरखौ जों ओ औवा आरो बिफांनिफ्रायनो बांसिनै बर'फोरखौ ओ बानायनानै लाबोनाय बा गोनांथिखौ सुफुंनानै लाबोनाय खौ जों नुनो मोनदों। ओ बे बादिनो बर'फोरा ओ सानफ्रोमबोनि जिउआव नांगौ जानाय न'खरारि मुवा बेसाद जेरै- ओ हासिबानो जा ओ बा ओ नख खरारि ओ ओ ओ ओ मोसौनि खि गारनो थाखाय बाहायनाय ओ जि खादा बा आरो बै खादाखौ बाननानै लांनाय जि बावखा बेफोरखौबो जों औवा आरो बिफांनाय- बिफांनिफ्रायनो बानायनायखौ जों नुनो मोनो नङा होनब्ला औ बेबादिनो बर'फोरा औवा आरो ओ बिफांखौ ओ गावसोरनि जिउ खुंनायाव खोब खाथि सोमोन्दो लाखिनानै ओ बैफोर ओ मुवाखौ बानायनानै औवा आरो ओ जि बिफां बेखौ ओ सानफ्रोमबोनि जिउआव बाहायबोगासिनो दङ
औ औ ओ नंगौ नोंथाङा जि बुंदों बेफोरो थारैनो सैथो जोंनि बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो मिथिंगानि मिथिंगायाव मोननाय मिथिंगानि जि थादेरसा बै बे औवा आरो दंफां बिनिफ्रा फ्राय गावनि सानफ्रोमबोनि जिउआव नांगौ जानाय जा मुवा बेसाद बेखौ जोंनि बर'फ्रा गावनि आखाइजों गावनो बानायनानै लाबोदों नङा होनबा बिसोर ओ गावनि न' लुनानै न' लुनायनि अनगायैबो आबाद फोथाराव नांगौ जानाय बिदिनो बायदि संनाय खावनायाव नांगौ जानाय मुवा जिनिसफोरखौ गावसोरनो गावसोरनि आखाइजों बानायनानै लाबोदों ओ बै जेरै जों न'आव न' बानायनायनि अनगायै न'आव सानफ्रोमबोनि जिउआव बाहायनाय जेरै नोंथाङा जेरै बुंदोंमोन ओ हासिब आरो मोसौनि खि गारनो थाखाय खादा आरो बावखा बेनि अनगायैबो जों नुनो मोनो सागं सागं खादौ बैफोरखौबो जों औवा आरो दंफांजों बाहाय बानायनायखौ जों नुनो मोनो ओ बेनि अनगायैबो जों आबाद फोथाराव ओ औवाजों बा औवाजों हुकेन बानायनाय खाबिनि बानायनाय बेदा बानायनाय आरो दंफांजों नांगोल बानायनाय जुंगा गाल बानायनाय बेबायदिनो माखासे आगजुफोरखौ जों नुनो मोनो आरो बै मोसौखौ होलांनो थाखाय जे लावथि बानायो बेखौ जों बेखौ जों औवाजोंबो बानायनाय नुनो मोनो जोंनि बर'फ्रा बेबायदिनो गोबां गावनि जिउ खुंनायाव नांगौ जानाय गोबां मुवा बेसादफोरखौनो मिथिंगानिफ्राय मोननाय बै दंफां आरो औवाजों गावनि आखाइजों गावनो बानायनानै लाबोनायखौ जोङो दोरों समाजनिफ्राय नुबोदों दोरों स समाजाव नुबोदों नाथाय बैफोर आथिखालाव एसे सोलायबोनो हमदों बैफोर सोलायनायनि सोमोनदै नों नोंथाङा माबाफोर बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन ओ बर'फोरा जि दंफां आरो ओ जि औवाखौ ओ गावसोरनि जि थांनानै थानाय जिउ राहा महरै बा थांनानै थानाय जिउआव गोनांथि जानाय आइजें आइला न'बां फोर बेफोरबायदि बायदिसिना मुवा बेसाद बानायनायाव जेरैबायदि बाहायदोंमोन ओ नाथाय दिनै दिनैनि गोनोखो मुगयाव बैफोरबायदि बाहायनाय जि आदब खायदा बा खानथिफोरा दिनै समजों लोगोसे ओ बांसिननिफ्राय बांसिनै एक खमायलांबाय थानायखौ जों ओ नुनो मोनदों
औ
बेनि जाहोन हिसाबै आं ओ माखासे ओ बिथिंफोरखौ ओ मोन दांदों बिनि गुबै जा होनानो जाबाय ए दिनैनि समाव ओ जोंनि बे ओ दुलाराय मुलुगनि अ थाद'नाय गैयै अ जौगानाय आरो ओ गोदान महर लानाय
औ
बेजोंनो लोगोसे ओ बे जोंनि बु हुम बा जोंनि ओ दुलुर खावनि जि गोदान महर लानाय बा थाद'नाय गोयै जौगानायनि जौगाथायनि गेजेरजों जोंनि बर' समाजा बा जोंनि बर' समाज बा जोंनि ओ बर' हारिनि सुबुंफोराबो दिनै गोबां रायखौ जौगाया खैब्लाबो मोनसे नांगौ थाखोनि मोनसे जौखोन्दोसिम दिनै ओ जौगाफैबाय न'खरफोरा मोजां जाबोनो हमबाय जाहोनाव दिनै बर' सुबुंफोरा ओ बैफोरबादि दोरोङारि गोजाम खान्थि जेरै औवा बिफां बेफोरबायदि बायदि मुवा बा मिथिंगायारि थादोरसाफोरजों जि न' लुनाय ओ न'खरारि गोनांथि जानाय आइजें आयला ओ बेफोरबायदिनो मुवा बेसाद फोर बानायनायफोरखौ ओ दिनै ओ समजों लोगोसे ओ एंगारलांनो बा नागारलांनो हमनायखौ जों नुनो मोनदों ओ बेफोरनि जाहोन हिसाबै जों बेखौनो बुंनांगोन जे दिनैनि बर' ओ सुबुंफोराबो गुबुन जौगानाय हारि फोरबादि गुबुं गुबुन जौगानाय सुबुं‌‌ फोलेरफोरबादि दिनै‌ जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोराबो ओ इथानि‌ बा अन्थाइजों लुनाय बा फाक्काजों लुनाय न' फोर बा गिदिर गिदिर बिल्डिंफोर ओ खानानै गिदिं गिदिर गिदिर बिल्डिंफोर लुनानै जिउ खुंनो सोलोंहांदों बा सोलोंबाय होननानै आं सानो बेफोरबो दिनै दिनैनि समाव जोंनि औवा आरो बिफांनि जि आखाइ सिल्प' खमिलांनायनि जि जाहोन बेबो मोनसे जों लोगोसे दिनै जोंनि आजै आजौ बा जोंनि गामियारि जि बैसोगोरा सुबुंफोरा समजों लोगोसे गावसोरनि गामिनि गथ' गथाय गावसोरनि न'खरनि बाय बाहागि बाहागिफोरखौ औवा आरो बिफांजों जोंनि बर'फोरा गोदो गोदाय माबोरै न'फोरखौ लुयोमोन न'फोरखौ खायोमोन बैफोरनि गेजेरजों जोंनि बर' समाजा बा जोंनि बर' सुबुंफोरा माबोरै आइजें आइलाफोरखौ गोनांथि जानाय आइजें आइला मुवा बेसादफोरखौ बानायनानै लायोमोन ए बेफोरनि जि आदब खायदा आरो बानायनायनि जि खान्थि बानायनाय जि हादों बेफोरखौ दिनै समजों लोगोसे सासेनिफ्राय गुबुन सासेनो ओ फोरमायबोनाया दिनै खम जाबोनो हमदों ओ जायनि जाहोनाव जोंनि इयुन जोलैया बैफोरबादि ओ बिफां आरो दंफां बिफां ओ औवाफोरनि जि आइजें आयला बानायनायनि सायाव खोब रोंगौथि गैयै जालांनो हमदों ओ आं साननाया बेफोरबायदि जाहोननि थाखायनो दिनै बिफां आरो औवानि बाह बाहायनाया बर' समाजाव खमिलांनो हमदों होननानै
औ औ नंगौ नोंथाङा सैथो बाथ्राखौनो होनदों जोंनि बर' समाजावबो समजों लोगोसे आथिखालनि गोस्लायस्लु बा सोलायस्लु मुगायाव लासै लासै ओ सम आरो थासारिजों गोरोबनानै जोंनि बर' सुबुंफोराबो गावसिनि जिउ खुंनायाव नांगौ जानाय बै मिथिंगानि जा थादेरसा दा औवा आरो दंफांजों बानायनाय बैफोर मुवाफोरखौ आथिखालाव माने बाहायनाया गोबां खम जालांबाय आरोब जे गावसोरनो बानायनानै लायोमोन बर'फ्रा नाथाय आथिखालाव बै फोर‌ मुआ जिनिसखौ गावसोर बानायनायखौ जों नुनो मोनला गुबुनफोरा बानायनाय बेखौसो जों हाथाय बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोनानै गावनि जिउ खुंनायाव नांगौ मुवा जिनिस महरै जों बाहायनायखौ नुनो मोनदों नङा होमबा नाथाय बैफोर जोंनि थाखाय थाखाय मोनसे मोजां नेरसोनथि नङा जों बैफोरखौ फोथांनानै लाखिनांगोन जोंनि दोरों गियान दोरों गियान महरै जों बैफोर न लुनाय खान्थि खान्थि औवाजों न' लुनाय खान्थि दंफांजों बानायनाय मुवा जिनिसफोरखौ जों ओ माने बेफोर दोरों गियानखौ जोङो लाखिनांगोन ओ थ उम दा दिनैनि बे सावरायनायखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों
ओ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो औ